हेल'
खोनाबाय दे अ नेटानो एसे खम
खै
औ औ खोनाबाय फाय बहानि होनदोंमोनलाय नों?
हो?
नों बाहानिमोन?
वा माथो गामि खोन्थानो मोना
नंगौ
हो?
आंथ' मिथिया माथो माबायाव अपसनाव दङ बिदिनो
उम इयाव होन होननाय बायदिबाथ' गामि खोनथानो मोना आरो जायगा खोनथानो मोना
अ ओ माबा मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनांगौ जाहैबाय ना
औ जायखिया मोननाय खामानिनि बागै रायलायनांगौ जाहैबाय
औ बोथोरनि बोथोरनि ना?
अ जेनेबा इदिनो गायनाय फुनायनि
औ औ ओरैनो नोंसाथिं मा रोखोम दा गायनाय फुनायफ्रा?
गायनाय फुनाया जाथ'वाखै दैयानो गैया दाख्लिसो फोदो खोथिया
अ जोंनिया देग्लाय एसे सिगां औ देग्लाय एसे सिगां जादों आरो अखा हानानै दैया ओमफाय दायो औ दायो खुबैबाय खोथिया खुबैनायानो दङ।
ए जोंनियाथ' दा दैयानो गैया एसे हायाबो जोंनिया बोरिना ओमफ्राय सलारजोंसो गायो जोंनिथिंजाय
जोंनियाव बे ओ जाम्फैनि दंग'नि दै दंना बेजों गायो
जेनेबा दा मा मा खेथि मावदों नोंसा? गोरान केटि
ओरैनो दाथ' गोरान खेथि बाय।
मैगं थाइगं गायथ'वा नामा मैगं थाइगं गाया नामा होनदो?
थाइबें दङ' ओ सबाय बिमा दं मैथा दं भिन्दि दं।
बेसेबांसो बुरजा थाइबेंआ
थाइबेंआ बिगासेसो दं।
अ। फानजाबायना फिथाइआ।
औ फानो फानगासिनो।
ए केजि बेसेबां फानो।
केजि सल्लिस थाखा फान
ए ओमफ्राय खैफालला ओंखारो।
खागासेयाव।
अ
ओरैनो माखासे सिगां जेन ना बोरायनानै थैबाय। ओ दायो गोदान माखासे दङ। ओ दायो एसे एसे बुरजा ओंखारो आरो थिनमन मोनसे ओंखारो आरो दा। माखासे थागासिनोबाव।
आलौफोर गायाखै नामा।
आ आ आलु पान्लुआना? ओ बानलुखौ गायथ'वाखै।
ए जोंसे जोंसे आलौ सो ओंखायनो आलौ बुंफ्लाङो आं।
जेनोबा हो जोंनिथिं बानलु होनो।
ए
ओ
मा मावदो ओमफ्राय दा?
ओरैनो दोनथ'यो।
ए होमबा नोंसोर न'आव माइ गायथ'नाय जायाखैना दा?
ओहो। गायनो मोननोसै बारा गोबाव गैला।
ए खैबिगा गायो माइखो खोलाय?
एगार' बिगा
अ बुजायानो जासाबो इसे। ओमफ्राय माइफोरा जायोना मोजां?
माइया सिगाङावहाय एसे साबसिन जायोमोन। औ औ सिगाङाव एसे साबसिन जायोमोन आरो दा एसे खम जाबाय दाबो जायो। से बिदि
माने दै मोनबाथाय एसे आराम जायो। ना
औ मालाबा मालाबा बे जाम्फैनि दैया एसे प्र'ब्लेम जायो आरो। ओ मोजां सानदुं ख'रान होयोबा
अ माने माइआव नांगौआव दै मोनबा दा आराम जाबाय ना?
औ आराम जायो औ औ।
ओम ओमफ्राय माइफोरावलाय हासार अ' ओमफ्राय माइफोराव हासारफोर होयो नामा गाराना, जेबो मावा जेबो होआ?
ओहो जेबो होआ बे मिथिंगायारि जे हास सार दं बेजोंनो जायो मुलि होआ।
अ अ अ
बिसनालाय बेसे बुरजा गायो
जोंनिया बां गैया बिदिनो जोंहा गोरान खि खेथिबो मावोब्लालाय बिदि जों थादिर होरिबो गायो आरो माने माइ गायनो हायावनो थालिर गायो जोंहा बुरजा दङो।
औ खय बिगासो दं थालिर बागानालाइ?
जि बिगा दङ गासिब
जि बिघा ना?
ओं ओमफ्राय बेयावनो बुजाया हाय जोंनिया आरो एसे गोरान खेथि आरो माइआ जोंना एसे माने उसुबिदा जायो आरो बांद्राय जानो नागिरा।
अ माइया बारा जायाना?
उमहु आरो जोंनिया इदि मा होनो इदि दंग'आव दै फैग्रा गैयाना।
औ औ
माने इदि फोथार एस्रा गैया जोंनिया बे न' खाथियावनो माइ गायनाय न' खाथियावनो खेथि आबाद मावनाय इदिसो दं आरो।
औ औ औ औ
ओंखायनो माने दंग'नि दै बोहैफैया ओंखायनो मिसि सिनजों सारनासो माइखोबो गायनांगौ जायो।
अ औ औ बरिं बरिं बसायोना?
ओं ओ जोंनाव न'आव सलार सलारजो सारो दा बोरों सो दा सलार दङ आगोलाव बोरोंनोओमफ्राय दा सलार थानायखाय सलारजों होयो। माने खस्थ' जायो आरो जोंनावहाय। गायनाया दै मोना नालाय। अखा हाबाबो सानसे हायाबानो स्लिब राननानै गोरान जाजोबो ना।
मा बादिनो माइ गाइ माइ गायग्रायाबो जोंनि मैगं-थाइगंबो गायो।
अ
ओमफाय दा माइ गायग्राया दा बिगाबा ल' दं आरो हाया।
माइया जायोना?
इदि बांद्राय जाबांनो नागिरा माइआ
अ
एसे खम जायो आरो बे खे थिफोरखौ जोंनिखैजाय माने बांसिन मावो आरो बेबायदिनो थालिर बागान लेबु मैगं-थाइगं गासिबो मावजोबो जोंनिथिंजाय।
औ जोंनिथिं ओमफ्राय बागान दङ आरो माखासे। माय गोरान खेथि गायो एसे
ओ माने माइ मावो नों एसे बांसिनानो माइ जायो जाहैबाय।
औ औ औ औ बांसिनानो माइमोन
अम जोंनिसाय बांसिनानो माइ-माइ मावला आरो इदिनो माबा गोरान खेथिसो मावजोबो ना थालिर बागान थाजोबो ना गासिनावबो दा
औ औ औ
थालिरजों बांसिन मावोदे थालिरजों इदिनो लेबु इफोरखो बांसिन मावो जोंनिसाय। आरो जुखामबो मावो जुखाम मावा ना नोंथिंसाय
जुखाम मावा ना
लिबुआ बेसे दाम दा
दा लिबुआ दाम गैया
औ
थारमाने बस्थासेयाव बिदिनो तिनस' आरायस' इदिल' मोनो।
नोंनिखौ बारा खोनाबाङाखै आं एसे नेटनि प्रब्लेम जादो
नेटा एसे जादों।
मा थेरबाय दं रायलायनाया थेरनाय खोनागासिनो
थेरनाय खोनादों
ओं
हेलौ
औ खोनादो ना
औ औ खोनादों
ए एसे थाब थेरनाय खोनादों बे आरो बाहेरनि मानसिनि आवाजखौ बांसिन खोनादों
अ आं बायरावसो थाना रायलायखादों रायलायनायालाय
ए इसे मासि साइदनिखौ एसे खोनादो आरो
सायथनिखौ खोनादों ना
ओं
हो
ए दोरोदोंमोन इसे साइदआव
अ एसे दोरद एसे बोरा नेथनि बारा खोना बांङाखै
औ
गारिबो खारदो नामा गारि खार खारनाय खोनागासिनो दे आवास
अ खाथि हायरड खाथियावनो नालाय ओरै स खोनाबाय
औ खोनाबाय
ओं
बेबांसा माया मा माइफोरो जेनेबा मा फोदो
अ जोंहा ओ मासुरिनो मासुरि
अ मोजांना माइया
ओ मोजां फिथाइ होयो
अ ओमफाय जानायाव मोजां मोनजा
जा जानायाव बो मोजां ओमफ्राय मासुरिबो गायो ओमफ्राय मालाबा सादु जे होनो सादु सादुखौबो गायो आरो
सादुु माइ नामा
औ सादुआ माइ सादु माइ
आरो खोनाफेराखै आ सादु माइखो
ओ खोनाफेराखैना अ ओरैनो नोंसिनिथिं माबा मोनसे नाम बुङो खोमा खिन्थु जों होनो आरो गुफुर गुफुर माइया फिसा फिसा
जोंहा दा रनजित फोदों रनजित
अ रन्जितआ मोजां जायोना नोंसनिथि?
मोजां मानि जोंहा एबारसो फार्स टाइम फोदों बेलेगसो फोयोमोन जोंहा।
अ अ हो
माने रनजितखौ फोफेरामोन आरो एबारसो पास टाइम फोनायनायदों।
सिगाङाव बिदिनो मा माबा फैयोमोनहाय बंग' बुदु फैयोमोन जोंनिथिङै। बंग' बुन्दुखौ मिथि हा।
हेल'
हेल' खोनादों?
हेल'!
माथोआनो थेरासै नोंनिया।
नेट प्रब्लेम जादों दां‌।
नेट प्रब्लेम? बारा खोनाफैयाखै।
माय फैयोमोन होनदां?
बंग' बुन्दु फैयो बंग बुन्दु।
बंग बुन्दु? जोसा नामा बेलाय?
जोसा नङा इदिनो माइ जाग्रा बायदिनो।
अ हा हा खोनाफेराखैमोन आंबो।
टाइम रनजिदखौ फोनो नागिरदों।
बंग' बन्धु ना मा होनदों?
दे जोंनिया रायलायनाया बेखिनियानो जाबायना?
औ औ दे दे दे। अ दे। औ।
औ।